हेल'?
औ
खोनादोंना नोंथाङा? अ ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
दा ओरैनो दंबाय दं जिरायनानै।
अ ओ आं नोंनाव माबा मोनसे सोंनोसो फन हरदोंमोन रायलाय जागोन ना नोंथां?
औ रायलायजागोन दे
औ ओ आङो नोंनाव ओ साम'जों सबाइ ओंख्रिनि सोमोन्दैसो सोंहरनोमोन नोंथाङा खोनथानो हागोन नामा साम' आरो सबाइखौ माबोरै सङो?
साम' आरो सबायखौ माने
औ
सिगाङावनो दाननाय दाननानै लाग्रोनानै बिदिनो
सरसेफोर इदिनो सोमना दोन्नांगौ आरो माबानानै जेनेबा खननानै लाबोबाय बिदिनो सोमना दोनबाय हरसे ओमफायो सोमना दोननानै खिथुखौथ' गारो नालाय गारनानै ओमफायो उनाव स साबजो सा संनो लागायाव फुबाय फुबाय आरो बेखौ माने फुनानै जेन'बा बिदिनो माबाफोरखौ खारहोनो थाखाय मा होनो बे मैला बेफोरबायदि गुफुर जाथ जानायाव जानायाव माने सोंनायाव बेफोरबायदिनो माबा जानायनि आरो ओमफायो संनो लखगैयाव सबायखौ इदिनो सबायखौ एवना लाग्रोबाय आरो खुख्रेमनानै फुख्रेमबाय ओमफ्राय हुख्रेमनानै एवनानै लाग्रोबाय आरो एवनानै सबायखौ बिदिनो साम'खौ माबाग्रोबाय आरो
उम नोंथांमोननि साम' ओंख्रि संनायाव खारै होदोंना होया?
होयो खारैखौथ' होयो मा होने सावलुं समाव साम'जों सबायजोंनिथ' खारैखौ होबाय
औ ओरैनोथ' जोंनियाव साम'खौ दैमायाव दैमायाव खननानै लायबाय खननानै लायनानै उम साननै बा सानथामनि थाखाय सोमनानै दोनबाय बे सोमनानै दोनखांनायनि उनाव ओ सुखांबाय सुखांनानै बे सुखांनायखौ जागानाय दाखोनखौ जों बोखायो बोखाग्रो बोखानानै लानानै आरो जोङो खिथु ससे खिथुखौ गारो आरो गारनानै जोङो बे साम'खौ खादा एबा मनाफ्राव लानानै फुयो फुनानै जोङो दसे सम नारें लेबु सोरबा सोरबा होयो आरो सोरबा सोरबा होआ बे नारें लेबुखौ होनानै सोमनानै दोनो औ
औ।
आरो फारसेथिं जोङो बेखौ सोमनानै दोनखांनानै जोङो फारसेथिं सबायाइखौ फुख्रेमो सबाय सबायखौ सुख्रेमो सुख्रेमनानै जोङो एवनानै सुख्रेमो आरो। ओमफफ्राय बिनि उनाव जोङो साम साम'खौ ओ ओ सुखांनानै एवबाय एव-एव-एवखांनानै दसे खार सोरबा सोरबा आरो सोरबा सोरबा खारै होआ ओ जेब्ला साम'आ एवनाया मोजां जायो अब्ला जोङो सबायखौ होयो। साबाय होखांनानै जोङो दसे मोजां गाव गावनि नांगौखिनि मस्ला होयो गावनि नांगौखिनिखौ होनानै लायो। ओमफाय बेनि उनाव होखांनानै जोङो होखांनानै जोङो ओ बेखौ दैयाव एसे सो- दै होनानै होयो। साम'आव ओ दै होखांनानै दसे थानानै जोङो आरो खारदै खारदैखौ होयो। आरो ओ बेखौ आधा घन्टा बा आधा घन्टानि एसे बारा संनाय जायो आरो जाहाथे बै सिंनि साम'आ मोनजोबा मोनजोबो बेखौनो जोंथ' साम'खौ बोसोराव खननै खनथामल' जानाय जायो बांसिनानो जानाय जाया।
साम'खौ बांसिन इदिनो बर'फोर बर'फोर खौ जानाय खोनो आरो जाबा
उम जोगोनारफोर जोगोनारफोरजोंबो जायो। सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा दालि आरो सोरबा सोरबा साम'खौ
इफोरजों जायो जाजायो आरो। सोरबा सोरबा एवनानै इदिनो फाजाफोरबो मैथा फालफोरजों जायो।
औ अ ओ नोंथां नोंथांनि गोथावसिन मोननाय ओंख्रिया मा?
आङो बांसिन माबाखौ गोथावसिन मोनो माने सबाइ इदिर दाउ
अ
आरो अनलाजों दाउ इफोरबायदिखौ गोथावसिन मोनो आरो।
अ अ आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो बे अनलाजों दाउखौ बोरै सङो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
अनला अनलाजों दाउखौ मा होनो संनो लागायावनो अनलाखौ जेन'बा र' अ-अनला अनलाखौ अनला संनो थाखाय मायरंथ' नांखागौ नालाय स-सोमना दोननाय बेखौनो सिगाङाव देना लाग्रोनानै गुन्दै खालामबाय आरो। गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगौ। ओमफ्राय उनाव दाउखौ गोदा गोदानानै दाउखौथ' इदि गोदाबाय गोदा-गोदानानै इदिनो सुबाय साफा सुना लानानै एवना ला एवफ्रामना लाबाय आरो एसे-एसे एवबाय आरो एवनानै गाव इसे मा मोनजासिम एवनाय समाव बिदिनो मस्ला आरि संख्रि बेफोरबायदि फानलु हरना लाग्रोबाय आरो हरना लानानै मोजां एवबाय आरो माने गाव माबाजासिम एसे मोन मोननाय बायदि जाजासै ओमफ्रायो बेनि उनाव बे दै हरबाय आरो मोजां इथिब्रायदि मस्ला एवनाय मोजां जाबाथाय ओमफ्राय उनाव दै हरनानै बे गोदौनाय समाव माबाखौ हरबाय बे
बेदर एवना दोननायखौ हरबाय आरोना
हो
बेदर ओ एवना दोननायखौ हरो गोदौनाय समाव ना औ औ अन अन देना दोननाय
गुन्दैखौ हरो औ अन गुन्दैखौ हरो ओमफ्राय सो खारैबो होयो सोरबा सोरबा ओमफ्राय सोरबा सोरबा खारैबो होआ माने अनलायाव
औ
बे खारैखौ माने बे मोन जेन'बा बे गोदौनाय समावनो हरो आरो खारैखौ ओमफ्राय बिदिनो गाव एसे माबाजासिम मोनजासिम एसे इसे इदिनो माबाबाय थाबाय आरो बिदिनो ग्लब ग्लब गोदौहोबाय थाबाय ओमफ्राय उनाव जेन'बा मोनहांफोर जायोबा इदिनो संख्रिफोर साखिनायनानै जेनेबा नाङाखैबा बिदिनो हरफिनबाय ओमफ्राय हरफिननानै उनाव गाव माबा जाबाथाय बिदिनो खांबाय बेफोरबायदि आरो उम नोंथां नोंथाङालाय बबे ओंख्रि बेफोरबायदिखौ जानानै बांसिन मोजांसिन मोनो माने‌ अबे ओंख्रिखौ?
आंथ' ओरैनो ओंख्रि होनोब्ला उम लाफा लाब फा आरो लाफा ओंख्रि गोबाब बेखौ मोजां मोनो आरो औ लाफाखौ दाथ' गोलोम बोथोर नादा दाथ' मोननो थाङा बेखौ गोजां बोथोराव मोनो ओ ला फा जाहैबाय ला लगाय मोनदेर ओ ओ लाफा खुदुना आरो बुथुवा बेसोरजों लगायनानै ओ संनाय ओंख्रिखौ आं मोजां मोनो खारदै होनानै संनाय ओंख्रि खौ आं मोजां मोनो आरो बेहाय नाथुरबो होजायो
अ माने ओंख्रि गोबाब इदि
औ
बेंक्रिमोनना ओमफ्रायो बे मैगं जेनेबा बे न'आव न'आव गायग्रा मैगं नि मा मा मिथिगौ नोंथाङा
औ आं ओरैनोथ' खांख्रि खां-खांख्रिखला आरो खुमब्रा, जोगोनार बेखौ मिथिगौ बेफोरो जोंनि ओ दाथ' ओ सिजेनना बियो ओ दा ओ गोलोम बोथोराव मोनो बेफोरखौ
उम
नोंथांनि नोंथांमोनहा नोंथांनि न'आव मा मा मैगंनि आबाद मावो?
जोंहाथ' न'आव बेफोरबायदिनो जेबोथ' माबा गैया एसे थारुन थारुन दं ओमफाय खांखिलर बेफोर थागोन आरो ओमफाय जोगोनार बेफोर दं बेफोरखौनो बेफोरखौ गायो आरो ओरैनो माने जानोखिया गाव गायबाय
औ गावनि न'नि जानो आन्थाखौ गायो आरोना?
औ उम
उम
न'आव
मा होनदों नोंथांहा हेलौ
औ माने अ होनदों आरो माने न'आव जेन'बा निजा जानो आन्थाखौ एबारबायदि गायबाय, गायनो
नोंथाङा एसे नेट प्रब्लेम नामा?
प्रब्लेमानोथ' एसे नेटआसे प्रब्लेमानोखा,
होमबा नोंथां ओ नोंनिफ्राय जिखिनि आङो सोंनायखौ सोंनायनि फिननायखौ मोजाङै मोजां आङो मोननायनि थाखाय साबायखर नोंथां आरो फिन लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां। बिदिब्ला जोङो बेखिनियावनो जोङो दोनथ'नोसै नामा? समाबो जाबाय।
औ दे सं
औ
दे नोथा